औ खोनादों नोंथां।
अब्ला नोंथां जों दिनै बोरैहाय बरफोरा अमा दाउ फिसिनानै बोरैहाय जिउ खुंनो खुंगो बेनि सायाव सुंदयै सावरायनो हा गोन आं नोंथांजों
जागोन नोंथां जागोन जागोन नोंथां। औ
फैनो सै नोंथां अ जोंनि बे टपिकआ जाबाय अमा दाउ फिसिनाय बर फोरा बोरैहाय अमा दाउजों जोङो जिउ खुंनो हायो। नङा होमबा अमायाबो जोंनि जि बा आ फिस नङा फिसि जाग्रा जुनार नङा होम
औ नोंगौ ओनथां
अमा बिनिफ्राय जोंनि दाउ नाफोराबो जेनेबा जोंखौ फिसिजानाय बेफोरबो मोनफा मोनफा जोंनि सर्स आरो इनकाम सर्स नङा होमबा? जों अमाखो-अमाखौ। जेरैहाय फियो जेनेबा जोङो अमा खौ जोङो फार्म बनायनानै बेयाव गन्द्रा बनायनानै जों बेयाव अमाखौ मासे बिमानिफ्राय फिसा आजायनानै नोङो जेनेब्ला से दान खावसे बारनायनि उनाव। ब्रैजिबा आरो बाजि दिननि उनाव। जों बेखौ लानानै। बाजारनिफ्राय लाना फैनानै जों न'आव फिसिफैयो। बेयो फिसिनायनि उनाव जों। बिनो गुन्दि होयो दाना होयो। आरो बै। आ थास'फोरनि जोङो बिलाइखौबो जोङो रुनानै जोङो न'आव बेखौ जोङो होनाय जायो आरो।
नोंगौ ओनथां।
जेबो गोनोखो आदबजों मावनाय जाया जोंनि गामि ओनसोलाव। आब अमाम फियोब्लाबो। जोङो खम बिबांनि मानसिफोरानो गोनोखो आदबजों माने मावो आरो जेनेबा।
नोंगौ ओनथां।
जोंनि बे लकेल हिसाबै जोंबा न खरफ्रोमबो जोङो मासे नङा मासे जों अमाखौ जोङो नुखो नुगोन आरो जोंनि। बे मोनफ्रोमबो बर' न'खरावनो मानोना बेयो जोंनि। इयारलि इनकाम सर्स बायसा मालाबा जोङो रांखान्थिनि अभाब जाबा मालाबा जों रां नांगौ जाबोला जोङो अमाखौ फान ब्रबनो हानाय हिसाबाव जोङो फिसिनाय जायो आरो। जों बिजनेस फार्पसाव जोङो। अमाखौ फिसिनाय जायगा खम बिबांनि नुयो जोंनि मानसिफोरखौ। आथिखालाव जेनेबा। बिदिनो खम बिबांनि फिनायखौ नुयो आरो जोङो। बेखायनो दिनै जोङो। बोरै हाय जु दि बांसिन जोङो रां आरजिनो हायो खालामनो हायो। बेखौ जोङो ओ। गोनोखो आदबजों मावोब्ला जों बांसिन मोजां आरो जेनेबा। गोनोखो आदबजों मावबा जों नांगौ रोखोमनि जोङो रां खामायनो हागोन जोङो। बुन्दि अमा फिसियोब्ला जोङो बांसिन रां आ खामायनो हा हायो होननानै जों मिथिगौ दिनै मासे बिमानिफ्राय सातथानिफ्राय दसथासिम जुदि फिसा मोनोब्ला नों बेखौ बा रोजायाव फाननो हायोब्ला नोंहा ओ गोरलैयैनो ब्रैजि रोजा थामजि रोजाया नो फैयो नाथाय नाथाय मासे अमाखौ फानोबा जोंनि थामजि रोजा ब्रैजि रोजा
जोंनियाबो जेरै नों दहाय बुंदों ना दाउ बेफोरबायदि न मोनथां। दा जों अमाखौ बुंबाय। जोंनियाबो बेनो अमाखौ जोङो अमाया जोंनि बिराद माने जों अमाखौ फाननानै फैसा मोनो आरो। जोंनि माने जिउ खुंलांनायाव माने गोरलै जायो अमाया। आरो जेरै जोंहा दाउ दाउ फिसियोबाथ' जोंहा खरसायानो जाया होनजायो बुंनो थाङोब्ला। दाउआथ' नों। जेनेबा गोरलैनिफ्राय मासेल' बायग्रोनांगौ नांगौ बेनिफायनो। जाजोब गामियावथ' जेराव थाव थाजोब। थायो बुन्दा बुन्दि बिदि नागिरनांगौनि खोथा गैया
नोंगौ।
औ बेयावनो नोङो जेरै जेनेबा दा दाउखौ लाबाय नोङो दाउखौ लानाय लोगो लोगो फुङाव आदार होबा होबाय न' लानायनि मोनसे। बे आरो फुङाव सिखारना आदार बेरायहैबाय थांबाय। बेफोराव माने जोंहाथ। दाउवहाय माने जोंहा फैसा खरसा जायो बेबायदि जाया आरो ख खस्थ' जायो बेबायदिबो जाया आरोखि माने मोनसे गोरलैयैनो माने ओरैनो थाफानाय बे मोनसे फैसा फैफानाय होनजायो आरो जों दाउ बिदै दैगोन म फिसायानो नों खमबाबो फनन्द्र' बिसथा बिदि दैखायो बिनिफ्रायनो आरो गोबां फिसा जायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ।
आरो बेदिजोंनो जों मेर्ला मोननो हायो आरोखि फैसा इजि वेयाव जों मोननो हायो आरो बेखौ ओमफ्राय जोंहा बे जों ओरै फारसेथि फैना नायोबा ना नोंथाङा दहाय ना होनलायबाय। ना नायाखौथ' जोङो दैज्लाङावल'सो जायो। बार' मासथ' जोंहा बयनियावबो जाजोबा। सोरनिबा फख्रिया था थाबैनो रानो दैज्लां बोथोरावल' थायो। जायफोर बार' मास दङ बेसोरथ' मोजां जायफोरा माने गोबाव सम थाया माने दैज्लां बोथोरनिल' बे दैलां बो थोराव जोङो जेनेबा ना फुवानफोर बायनानै लानानै ला फियो। बिनि उनाव जोङो दैज्लां जोबसै जोबसै बाथाय थिखांहैनाय जायो। आगष्ट, सेप्तम्बर फोराव ओ सेप्तम्बर नाव अक्ट'बरफोरावहाय बेवहाय जोङो नाखौ फाननानैबो जों फैसाखौ मोननो हायो। आरो जों बेजों लोगोसे जोङो बुहुत बुस्थु जेनेबा जों फिनो हायो आरो जेरै दाउ, अमा बिनि अनगाबो ना बहुद बुस्थु फिन फिसिनो हायो नङा होमबा नोंथां ओं। बेनो बुस्थुआ आरो जों अमाखौ जेरै नो बुंनो अमाखौ फिसाखौ फाननानै लानो हायो जों।
औ नोंथाङा ना बुंनायनि ना फिनायनि सोमोन्दै बुंबाय औ। जों ना फिनाय जुदि जोङो जों नाखौ फियोब्ला आरो बिनि सायावनो जों दाउबो फिसिनो हायो जेराव नोङो फख्रि दोङबा मानोना बै ना दाउनि खि खौवबो जों नाफोरा आदार हिसाबै जोङो मोनजायो बेखायनो जुद जुदि सां बनायनानै जुदि, बे फुख्रिनि सायावनो जुदि नोङो दाउखौबो फिसिनो हायोबा जोंहा मु डाबल मुलाम्फा जायो आरो दानिया। आं सानो आरो माने जों जों गोनो आलुजों ना मावनो थाङोब्ला जोंथ' गोबां रां आरजिनो हायो। जोंनो दस बिघा फन्द्र सथ्र' बिगा माने फ त्रिस बिगानि जोङो। दो माने फुख्रिनि गोनांथि। थि गैया जों गोनोखो आदबजों मावोब्ला। जोङो बिगासे हायावनो गोबां रां आरजिनो हायो आरो। आंनि मोनदांथियाव। आथिखालाव जों नुनो मोनो। आ बिल्डिं सायावबो जों ना फिसिनायखौ नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? पाकानि पाकानि माबा बेन्दों फुख्रि रोखम बानायनानै पााखानि टाइल्स बा, पाकाानि साराउन्दिं जेनेबा थालायनानै जोङो बेयाव मानि बिल्डं सायावबो जों दिनै जोङो आबाद माने ना फिसिनायखौ जों नुनो मोनदों। बेखायनो जोङो फुख्रि बनाय गोदोर गोदोर फुख्रि गैयालासेनो जोंबो फिसा हाखरानो जुदि, गोनोखो आदबजों मावोब्ला जों बांसिन मुलाम्फा मोनगोन आरो। होननानै आं सानो। आरो मानोना? जि आदारखौ नोङो मानसियाबो जानो हायो बे आदारखौसो नानोबो दौनाय जायो। जि दे नङा होमबा नोंथां जोंथ'। जों मानसि फिसायाव जुदि जानो हायाबा बेखौ नायाबोथ' जानो हानाय नङामोन। जायखौ जेनेबा राज ओ जायखौ नोङो गोनोखो आदबजों बेखौ नाखो। बा मानसिनि देहाखौ नायनानैसो बे आदारखौ बनायनाय जादों। बेखायनो जोङो। आथिखालावथ' गोनोखो आदबजोंनो माव मावनायखोनो गासै बि थिङावनो नुयो जोङो गासै दाउ फिसिनायाबो बिद नों ब्रयलार फियो बा नोङो इनजेकसन नों थुफानो गोनां जागोन बेखौनो ब्रइलार औ नङा होनबा बेखौ नोङो। थामजि ओ जिबा दिनसो सिम नोङो बिजि थुनांगोन बिनि उनावसो बियो देरलांनानै बियो ब्रैजिबा बाजि दिनाव बियो
नंगौ नोंगौ नोंथां दा जों नों बुंनाय बायदि जेरै जेनबा बे बयलार फिनाय जों माने फिनाय हिसाबै बुंङोबाज जोंहा मेर्ला जिउ खुंलांनो हायो आरो माने फिसा फिसा बुस्थु जेरै जोङो हांसोबो लानो हायो हांसोआबो ओरैनो थांफानाय बुस्थ थु आरो लोगोसे जोहा बोरमा मोसौ बेनो आरो बोरमाखौबोथ' नोङो जोंहा बारा खस्थ' खालामनांगौ गैया जेरै जोंनास बेयावनो थांफानाय जायो। लामायाव थालाबायनानै होबानो जायो। आरो जोंहा मेसेंआवथ' जों खानाङा जायो बोरमाफोरखौ। नागा ना होबानो जायो आरो हांसोआबथ थ' नोङो फख्रिफोर थायोबा आरो साबसिनबावसो आरो दहाय बुंनाय बायदि जेरैहाय दाउनि खिजोंनो नाखौ माबाफिनो हायो। थिग बिदि हांसोनि खिजोंबो जोंना खौनो बिदिनो हा जालांबाय थायो। पिट खालामनो हायो। मबा नोंथां माने गासिजोंबो जोंहा माने दंजोबोआनो आरो जों बर'आ माने जेजोंबो जोङो माने जिउ खुंनो हायो आरो बायाबा मानसिया माने जोंहा बर' हारियाव गेजेरावहाय माने बिराद मोजां मोजां जोंहा अपरसुनिटि दं आरो जिउ खुंलांनो थाखाय नङा होमबा नोंथां? मोसौ मोसौफोराबोथ' नों ओरैनोनो जायो
औ
बारिफ्राव खानानै दोन आदार होनाङा बेफोरो बोरमा आरो बोरमानि फिसाखौ जों फाननो हायो हांसो आथ' थ' आरो मेरला जायो हां थ' आरो जानला मोनला थैया दाउ बायदिसो नङा होमबा नोंथां औ आरो जोङो ओम
जोंनि आबादारिफोरा बिदिनो जेनेबा ओ आबाद मावनायजों लोगोसे जोंबो दाउ अमा फिसिनायावबो गोसो होनांसिगोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
ओ जोंबो जेनेबा जायफोरा गोजौ सोलोंथाइ लाबाय साफ्रोमबो मानसियाथ' दिनैनि दिनाव साख्रि मोनजोबा नङा होमबा नों थां जाय बिखौ जाय फोरा आखाइनि हाबा आरो बै जिब जुनार फिसिनानैबो गोबां रां आरजिनायखौ जों दिनै नुनो मोनो जों बिथांमोननि नामखौ खौ जों मेनसन खालामनो गोसो गैया नङा होमबा नोंथां दिनै समाव बिथांमोनाबो गाव बायनाय आथिङाव गसंदों साफ्रोमबो मानसिया गभमेन्ट जब मोना बेखायनो जोङा बेफोर हम राहाखौबो जों लानो रोंनांगोन आरो
नोंगो नोंथां
बेफोर खामानिखौ मावोबा न' सेरावनो थानानै गोबां रां खामायनानै हायो नोङा रंजा बाजा गामियावनो थानो हायो नाथाय बबेबा मोनस पियुर जब मावोब्ला नोङो गामि नागारनानै नोङो गुबुन दाबसे जायगायाव नों थाहैनो गोनां जायगो
नोंगौ नोथां नोंग
बेखायनो नोङो गामियावनो न' न'आवनो बिमा बिफादों थानानै नोङो बेबायदि हाबाखौ नों सोलोंना लानो हायोबा गोबां रांआर जिनो हायो आरो आंनि नुहुरनायाव आरो नोंथां औ नोंथांमोननि साइदआव बिदिनो आबाद मावनानै सोरबा जाफुंसारनाय सुबुं ओ बिदिनो जाफुंसारनाय मानसि जानो हादोंनां नोंथांमोननि
हादों हादों नोंथां हादों हादों जोंनियावहाय बांसिन बे अमा अमा फार्मजोंहाय बिराद जानाय दङ बोरमाजों आरो दाउनिया दा जाहांगासिनो दङ जोंहा दाउआवथ' जोंहा जोङा आदार होनांगौ आनो गैया। दानिया आरो सोरबा सोरबा होयो जेरै बयलारनि दानाखौनो थाब देर थों होनानै थाब फैनाय जायो। आरो बयलारजोंबो बहुत जाबाय बयलारजोंबो देरबाय बुहुद एलेकायावहाय जोंनि एलेकायावहाय ओनसोलाव माने बयलारा बो बुहुद जोंनियावबो जायोथ'। बयलारखौ ओंखायनो दिमानआबो माने एसे हा य आरो मा मोजां होननानै आं सा थानायफोरखौबो अमायानो बांसिन जोंनियावहाय फिसिनाय जायो आरो अमाखौहाय।
औ बेखौथ' न'खरफ्रोमबो न'खर न'खर जों फिसिनायखौ जों दिनैसिम नुबोदों नङा होमबा नोंथां।
आरोदा फार्मावथ' नोङो सासे मानसियानो नोङो सल्लिसथा पनसास सथा आरो सोरबा सोरबा गिदिराथ' दुइसथा तिनसथा थायो। अमा फामनायाव गोबां दंसै आरो जोंनावहाय बेफोरजों माने माहाजोन जानो हानाय बुहुद मानसिफोर दंसै ओमफाय जोंहा बोरमायावबो दं एसे ओमफ्राय बोरमायाव एसे खम आरो खिन्थु दाउजों माबाजोङाव बांसि न'वाव मा होनोमोनलाय अमाजों ओमफाय नायावबो सोलिहांबाय दा जोंहा नाखौबो रोंहांबाय गोदो जोङो आदार होआमोन दा दोनै आदार होनानै जोङो नाजोंबो माने रां आरजिनो हानाय लामाखौ जों मोनबाय आरो मानसिफ्रा दा मोनथिबाय जायगायाव
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायलायनो मोननानै नोंथांजों दिनै जों दाउ, अमा फिसिनानै जेने बर'फ्रा बोरैहाय जिउ खुङो। बिनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोन
नंगौ नोंथांनंगौ नोंथां देह देह गोजोनथों नोंथां।